हेलौ नोंथां
नोंथां
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन
औ मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
औवाजों बानायनाय आगजुफोरनि सायाव
औ औ औ जागोन दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होलाय मोनथिनाय
अ औवा औवाजों बानायनाय आगजु होनब्लाथ जोङो गोबां मोननो हायो। नङा होनब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
ओ जेरैबायदि जों बेरा बेरा जि होनाय जायोना?
औ।
थ जों गोदोनि दिन बा दानि जुगावबो नुनो मोनो बेखौ जों औवाजोंनो होनाय जायो। ओ नाथाय खायसे खायसे सुबुंफोरा बेखौ ओ बे सिमिट बा अन्थाइजोंबो गाथिनानै वाल बानायनाय जायो आरो
औ।
औ बिब बिदिनो बेरा आरो न लुनो गोनांब्लााथ जोंनो औवाया जोबोद गोनां
औ गोनांथार।
जेरैबायदि औवानि खुन्था औवानि बेक रा।
अ
आरो औवानि दरजा।
औ
औ आरो बिब्दिनो जोंथ गोदोनि दिनाव बांसिन मानसियानो माने बांसिन सुबुंफोरानो जों औवानि बैसां
अ
मानि बैसेङावसो उन्दुनाय जायोमोन आरो
औ औ गोदोनि दिनाव औ।
जि जुगावथ जोङो बेखौबो बारा नुनो मोनलिया आरो
अ
आथिखाल मुगायावथ गोबां ओ काटनि ओ सालनि आरो बिब्दिनो गोबां लहानि प्लास्टिकनि ओंखारदों आरो आरो
औ औ।
बिब्दिनो आरो जों औवाजों जेखाइ -खबायाइ ओ सानरेंगा, संलाय सान्द्रि बेफोर जों बानायनाय नुनो मोनो आरो
औ औ।
आंनि साननायाव आरो जों बेखौ बन बन बाहायनानै जोङो अरबो सुनो हायो आरो औवाखौ।
औ।
जे जोङो मैगं थाइगं गायनायाव बेखौ सां सांबो बानायनाय जायो आरो
औ- औ- औ लाव
औ -औ- औ- औ लावसा बेफोरबायदि खुम्रा थायो। एं। ओ खांख्रिंखला आ बे खाबो थायोदि गोखा खांख्रेंखला बायदि रोखोमनि आरो। औ। आरो आं दा मुं-मुंखौ मुंखौजोबनो हाथ नाय नंलिया खोमा आं माने गोसोआव फैजोबाखै आरो। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
आं औवानि बागै बुंनो थाङोब्ला जों औवाजों बायदि बायदि रोखोमनि आगजु बानायनो हायो। बा जोंबा नायो आखाइजों हेबनाय बायदिसिना जेरै जेखाइ, खबाइ दाला, सान्द्रि आरो गिसिब गिसिबा जोंनि गोलोम बोथोराव गोनांथार। जों जेरावखि थाङा मानो जिरायफ्लांबाथाय जों गिसिबसो बार सिबनायाव औवानि गिसिब साबसिन होन्नानै जों बाहायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो जेखाइ जेखायखौबो दा जोंनो दैज्लाङाव नांगुरनो थाखाय नांगौ। औ सानफ्रामबोनि न'खराव बाहायजाबाय थानाय दाला सान्द्रि जोंनि जिउ खुंलांनायाव नांगौ जानाय जेरै ओ माइरं जावनो माइ आरि न'खरनिफोर फुजा फोर्बो फाथालाव जेरै जों ओ बाहायजानाय मुवा बेसादफोरखौ दोन्नो थाखायबो दालाफ्रा मोजां जायो। बे हिसाबै जों बाहायनाय जायो। जेखाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे मिन्थिगौ नामा?
जेखायखौथ जों औवाजोंनो बाराय जायो। बानायनाय जायो नाथाय आङो बेखौ नुफेराखै आरो बा नायनायखौ।
अ। जे आरो जों सेन, ख खा बेफोरखौ दा दैज्लाङाव ना ह हमनो थाखाय बा औवाजोंनो बानायनाय जायो। हेबनानै खाथि सै सैनानै
औ।
बिदिनो प्लास्टिकनि दिरुंफोरजों खा खाफ्रा खाफ्रि खोबा आखाइजों हेब-हेबो आरो बेफोरखौबो।
औ आरो खाखि खाखिबो दङ ना? बेखौ बानायनाय जायो औवाजों
ब्ला नखौ लुयो जों हानि न सायला लुबाथाय बे औवाखौबो बाहायनाय जायो जों दंफांनि काट बाथाम होआलासिनो औवाजोंबो बानायो
औ औ
औ बेफोरखौ थिंजों खाफ्रानो थाखाय जों औवाखौ बाहायो
औ
औवाया बायदि रोखोमनि थायो नोंथाङा औवाफोरनि मुंखौ एसे मुंखना होनो हागोन नामा?
औ औवायाथ जोंना बुरखा औवा
औ
माने राजा औवा
औ
राजा औवायाथ जोंना जोबोद गोदोर गोदोर जायो आरो
औ औ आरो औवाखौ जोंनि बर हारिनि बाथौ सिजौ बा बेयाव बा बेरा होनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जोंनि बर हारिनि थाखाय औवाजों जों बाथ सिजौनि साखाथि बा जों बेयाव जोंनि आखाइजोंनो हेबनाय बर‌हारिनि बेयाव जों औवाखौ बाहायो
औ नंगौ
नोंथांमोनहानि नआव आरो मा मा औवा दंबावो
जोंहानियाव फुरखा औवा आरो थाइ औवा बेल दङ
औ अ आरो माब औवानि मुंखौ जाथि औवा होनना मुंजों मिथिनायबो थायो औ जोंहानावबो बेनो जाथि औवा फुरखा औवा थाय औवा बेफोरखौ मोन मोन मोननो हायो आरो दा
औ
बे मोनथामालसो
नोंथाङा बे राजा औवा होननायखौ नुफेरबायना
जोंहानावथ गैया उम नाथाय जोंहानि ओ साखाथि बा लामा सेराव नुनो मोनदों आरो आङो गिदिर गिदिर जायो औवाया आरो दा जोंनि दैज्लाङाव जों औवा मेवाइ औवा मेवाय ओंखारस सिगोन बेखौ जों ओंख्रि जानाय आसार बानायनायावबो बाहायनाय जायो।
उम
बेयो बोसोराव खेबसेल'सो बा दैज्लाङाव मोननो हायो आरो।
औ नोंथाङा बे औवा मेवाइनि आसारनि जा बानायनाय आदब बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औवा मेवाइनि आसारखौथ' आङो बानायफेराखै नाथाय गुबुना बानायनायफोरखौ आं मोनजाफेरबाय। आरो बे हाजोनि औवाया जोंनि बे औवायाव था ओ जोंनि ओनसोलाव बेयाव मोना। मोनथिनाय हिसाबै आं जाफेरबाय बे हाजोनि औवानि आसारा साबसिन गोथावसिन जायो। होननानै आरो माबायदि बानायो बुंनो थाङोबा आं सानोदि आंनि साननाय बायदिब्ला बेखौ फार्स्टआवनो हानानै बा साफा सानि बिगुरखौ गारनानै बेखौ रिजि रिजि हानानै बेयाव जोङो बा भयामफोराव थेमाफोराव थिनानै दोननो हायो साफानो। बेखौ जों ओंख्रि जानायावबो बाहायनो हायो थिनानै दोननानै जों बेखौ बोसोर जाजासिमबो जाजा जानो हायो।
उम उम
ए बायदि नो।
औ
उम।
बेहाय जों खारै-खारै सोनानै होयो आरो।
औ अनलाजों मेवाइजोंबो जाजायो आरो जोंनिनो बर' हारिनि अमा जों बर'फोराथ अमा जाखाथारो। अमाजों मेवाइ जोंबो जाजायो। गासैबो औवानि माने बुंनो थाङोब्ला थाइ औवा बेफोरनिखौथ' जों औवा मेवाइखौ जानाय जाया।
ओहो जानाय जाया खोमा आरो अ बेथ' फिसा फिसा जायोना। थाइ औवाया थाइ औवाया माने बयनि फिसा औवासिनाव गोग्लैयो।
औ।
मोनदों आरो आं आंनि मोनदांथियाव।
औ औ
जों दालाफोरखौबो बानायनाय जायो औवाजोंनो हेबनानै। दाल। आरो सानद्रि सानद्रियाबो सान्द्रिखौबो जों गोबां रोखोमनि हेबनो हायो बा माइरं सालिनि थाखायथ एसे फिसा नांगौ। औ आरो। अन गुन्दै मागो फोराव फिथा सावबाथाय जोङो उम गुन्दैखौ सालिनो थाखायबो औवानि हेबनाय सान्द्रि फिसा सिनखौ बाहायनाय जायो। आरो माइ सालिनो थाखाय माइ नानायनि समाव माइ सालिनो थाखाय आरो एसे गिदिरसिन सान्द्रिखौ जों बाहायनाय जायो। बेफोर बायदिनो जों औवाजों बायदि। बायदि रोखोमनि गिदिर फिसा गोसो बायदि समायना आगजुफोर बानायनो हायो।
जेरै बायदि नआव सा खैना दोननाय
औ।
बेफोरखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो। जायो आरो न। खादा औवानि खादा।
औ औवानि खादाबो माइरं सुनो मैगं आरि सुनो थाखाय।
औ।
आरो गोबोर गारनो औ
नो
औ
अह बे गोबोर गारनायखो जों माइ हुखांनाय बा बेसर हु खांनाय बायदि खामानियाव बाहायो आरोना अह ओह जों आरो औवानिफ्राय जोङो लेखा बा बहि
औ।
थ जोङो औवानिफ्रायनो मोननाय जायो ओह बिब्दिनोआरो गोबां दंबावो आरो औवानि बाहायनाय।
औ जों गोदोनि दिनाव औवाजों बानायनाय आलना जि दोनग्रा बेखौबो जों नुनो मोनोमोन। दा नाथाय जोङो बिब बिफां बिफांनि बानायनायफोरखौ बांसिन बाहायोनालाय बेफोर गोमालांनो हमबाय। औवाजों बानायनाय नेम बिसना बेफोरखौ आलना आरो बिफां सायाफोराव जिरायनो थाखाय जों औवानिब बैसां बानायनानैबो जिरायनो हायो। हासोबनानै अह दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन जोंहा उम गोजोननाय थाबाय नोंथां उम।